औ नोंथां खोनादों
ओ नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने जों मोनसे टपिक एबा मोनसे आयदानि सायाव ओ सावरायनो सम होनो हागोन नामा नोंथाङा औ अब्ला जों जोंनि बर' हारिया गोदो गोदाय आरो सोलिफुु मु मुगायाव माबोरै मैहुर खालामनानै जाबोदोंमोन माने जोंनि बर' हारिखौथ' मिथियोना मैहुर खालामनानै जाबोनाय नानैहाय बै मा बुस्थुखौ मैहुर खालामनाय जायोमोन आरो मा माबोरै जायोमोन नोंथाङा ओ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां थारैनो हागोन
दा नोंथाङा मैहुर खालामनाय होनोब्लाथ' जोंना बर' हारियाव गोदोनिफ्रायनो गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोङो मैहुर खालामना जाबोदों बर' हारिया दा बै समनि मैहुर खालामनाय आरो दानि मैहुर खालामनाय गोबां फाराग दंसै आरो आथिखालाव गोबां आ खमबो नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां जेरै गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौ आबौ मोना गामिनिफ्राय ज' ज' थांनानै गथ' गथ' गथाय बोराइ बेन्थ'
औ
मोनसे हाग्रायावहाय हाबै आरो हाबैै बेयाव जेसेबांनाखि मोनसे हार दङ बे हाग्रानि मोनसे मोनसे लानानै बेखौ माबायोमोन। ओ बेवहाय सिखार खालामोमोन बा मैहुर खालामोमोन जेरै बे हाग्रायावहाय गोबां हमोमोन जेरै मै आरो सेसा नेवलाय दाउफोर आरो गोबां जातनि जिब जुनारखौ जोङो बेनिफ्राय मोननो हायोमोन मानि मैहुर दाउ ओरैबायदि होनायनि बा मैहुर खालामनायनि नेमा ओरैबायदिमोन नोंथां जेरै जों ज' ज' थांगोन सिखा खदाल बायदि बायदि जोंनाखि आगजु लानानै जों थाङो आरो जे बेफोरखौ जों लांफायो जाय जेखौ जोङो ओरै सिगांजोंहाय थाथेनानै जेखौ सानानै दोनो आरो ओरैनाखि उननिफ्राय जों होबोयोमोन आरो होबोनानै बेयाव गोबां मोनसे जतनिल' जिब जुनारबो दाउफोरा नाङा गोबां जातनि दाउ जिब जुनार बेफोरो बे माबा जेयाव नाङो आरो ना होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
बेयाव जोङो बेयावनो मोनबोनाय जेनाखि जिब जुनारफोर दाउमा दाउसाफोर जों बेफोरखौ लाना फैयो आरो बिदिनो थिग जोंथ' ज' ज' थांनाय नालाय खनसेयावनो गामियाव फैनानै जोङो ओ ज' जिरायलायनानै गोथाव गोदानानैबा जोङो एवनानै जाफैैसै आरो जौ सेरेबफोरजों नङा होनबा नोंथां बेफोरबायखौ जों गोदोनिफ्रायनो मोनबोदों नङा होमबा नोंथां आरो सोरबा सोरबा बिदिनो एवलायनानै रानो एवखांनानै आरो सोरबा सोरबा गोथाङैनो गोदानानै रानो। बेफोर बेफोरबायदि सोलियोमोन आरो नोंथां आरो आथिखालाव नाथाय जों नुनो मोनसै। आ मैहुर खालामनाया गोबां खम जालांबाय आरो नुनो मोनो। मोनला बा गोदोनि दिनफोराव गोदोनि खिन्थु गासैबो गासैबो गामियावनो बेफोरखौ खालामनो
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
आरो बैसो जानाय मानसिफोरा सुबुंफोरा दा
औ।
जोंनि ओनसोलाव थारै फ्रायैनो गैयाखौनो बुंजाबाय नोंथां जोंनि गामि जे मै बेफोरथ' जिब जुनारनि जाहैबाय बैयावबो थां बैयावबो जोङो ना हमनो खांख्राइ हमनो बा गांजेमा सिंखावरि जों बिसोरखौ हमहैयो बेफोरखौ हमनानै जोङो लाबोयो दैनिफ्राय आरो लाबोनानै जोङो बिदिनो जाफैयो माने जों फ्रायनो जोङो ओ बायनानै जायामोन गोदो गोदैहाय बेफोरबायदिनो लायनानै साफायोमोन जोङो। आबै आबौमोना जोंनो खिन्थालां आंनि सिगां आबैमोना गोदोनि गोदो जोंनि समाव जोङो ओ मैगं थाइगं आरो अमा, दाउसा जिब जुनार नाफोरखौ जोङो बायनानै जायामोन आरो फाना मोनबोमोन जों न'आव नो माबानानै गायनानै बा उगानानै बा थांनानै जोङो ना हमनानै लाबोयो जिब जुनार हमना लाबोयो बिदि बिदिनो जों जायोमोन बेफोरबायदिखौबो खोन्थालाङो आरो नोंथां। जोंनि जेननाखि आबै आबौमोन आरो बिदिनो आथिखालाव जोङो नुनो मो मोनसै मैहुर खालामनायखौ ओ ओरैबायदि जायनाखि थांबाबो सिरि सिरि मानो होनना बुङोब्ला नोंथाङा बेखौ मिथिखागौ जेरै जोंनि सरकारा भारत सरकारफोरा भारत सरकारनि जेनाखि आयेन बा बेफोरबायदि जदि आयेनफोर दिहुनदों बेखौ दिहुननायनि जाहोनाव बा मोनसे गोरा बिथोन लादों आरो जिब जुनारफोरखौ
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेफोरबायदि इन'ना गारिजों हमनो मोनला। बेफोरखौ जोंनो मिथिंगा बेखौ जोंनो जिब जुनार फोरखौ नांगौ। जिब जुनारफोर दंबासो बा दावउसिन दाउलाफोर थाबासो जोंबो बे हागोन। औ नोंथां बेफोरबायदि आयेन गोरा मोनसे आयेन लाबोनानै दा जोंनि बे मैहुर खालामनाय बा गासै बो बिफां दाननायखौनो होन माखौनो होन बेफोरखौ गासैखौबो आसाम सरकारा ओ सरि ओ जोंनि भारत सरकारा ओ भारत सरकारनि संबिजितनि नियम बायदियै बे बेखौ दा फालन खालामगासिनो बेखायनो जोङो बयबो गिनांगौ गैयाबाबो जों गिनांगौ जाना फैबाय। गोसो जाबाबो जों हमैनो हाला नङा होमबा नों थां? दा बिदिनो बिदिनो जोङो लासै लासै जै बिदि गोमाबोगासिनो आरो नोंथां नङा होमबा नोंथां? दा आं बेखौनो सोंनो सानदों नोंथांनाव ओ नोंथांमोननि जे ओनसोलाव गोदो गोदाय माबायदि मैहुर खालामदों आरो दासिमाव मैहुर खालामगोना खालामला आरो मैहुर खालामोब्ला मा मा ओ मुवा बेसाद बा जिब जुनार दाउसिन दाउला एम्फौ एनलाखौ ओ हमनानै लाबोयोमोन जायोमोन बेफोरनि सायाव एसे नोंथाङा बुंनानै होदो नामा नोंथां?
नंगौ नोंथाङा नंगौ थारैनो थारैनो जोंनि बर' हारियाव माने गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ खोनानो मोनबोदों एबा गोबां आबै आबौमोननिफ्रायनो माने फिरिनि उनाव फिरि खोनाबोबाय थादों आरो माने बर' हारियाबो मैहुर खालामनानै जाग्रा हारि होननाय। नैबे सोदोबा दासिमबो सोलिफोबाय थादों आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेबायदिनो ओ खाथि - खालानि हाग्राफोराव नङाब्ला अरनफोराव बारिफोराव बेबायदिनो लोगोफोरजों ज' - ज' गामिनि बोराय- बेन्थ' ज' लोगो नांनानै जेरै दाबसे हाग्रायाव थाङोब्ला ओ मैहुर खालामनो थाङोब्ला मा बुस्थुफोर नांगौ मा आगजुफोर नांगौ नैबेफोर खौहाय ओ रेडि खालामनानै लाग्रोजोबनानै जेरै औवाफोरखौ जं बानायो गनफोरखौ जं बानायनाय नानै ओ थांगोनफोरजों आरो बै जायखौ बुंनो फाथो फाथो सेनानि दिरुं नैबे दिरुंफोरखौ फिनजुर बानायनानै माने दाबसे हाय हाग ग्रायाव बिदिनो गोबां जिब - जुनार जा मोनो माने मैहुर खालामनो थांब्लाथ माने ओ उमुग जुनार खौ मोनगोन बिदि जुनारखौ मोनगोन बेबायदि जुनारखौ मोनगोन होननानै थांनाय जाया नालाय नोंथां बेबायदिनो माने ओ हाग्रायाव थाङोब्ला मा जुनार मोनो बेखौनो ओ बिथांमोना गावसिनि जानाय आदार गोदोथ ओ एसेग्राब माने ओ माइरं दैरं गैया होननानै मिथियोमोना नोंथां बेबायदिनो ओ गोदोनि समाव ओ बै जिब- जुनारखौ मैहुर खालामनानै लाबोनानै बिसां बिथांमोना रुनानै जाफैयोमोन ओ माखौबा ओ हाग्राफोराव हांनानै जाफैयोमोन बेबायदि न'फोराव लाबोनानै ओ बैफोर जिब- जुनारखौ बिसोरो नाथाय बै समाव माने ओ रांखान्थि आरजिनो एबा ओ बबेबा बा दखान एबा गलाफ्राव बाजारफ्राव हाथाय - बाजारफ्राव फाननो थाखाय बिथांमोन मोना मैहुर खालामामोन नाथाय गावसिनि उदैखौ सुफुंनो थाखायसो बिथांमोना मैहुर खालामोमोन आरो नोंथां बेबायदिनो मैहुर खालामनाय बेलायाव बिथांमोना नआव ज जयै रंजा बाजायै दहाय नोंथाङा बुंलांदोंमोन माने जौ सेरेबफोर लोंग्लायनानै माने नखराव जयै जायोमोन आरो
औ नोंथां
ओ बे रंजा- बाजा जानायनि बेलायैनो मोनसे इन्ट्रेस्टिं खोथा माने जों माखासे बिजाबफोराव ओ फरायनो मोनबोदों माने बैफोरबाय दि मैहुर खालामनायनि थारै मा माबाजोंनो ओ थ्रुयैनो माने ओ जेरै मा होनो ओ खिन्थिगासे थुनफावथाय ना जेरै जों जायखौ लेखाफोराव - लेखाफोराव एबा माखासे लाइब्रेरिफोराव थाङोब्ला माने फरायनो मोनबोदों आरो ना एसेब्लाबो खोनाबोदों आरो बैफोर ओ माखासे द्रामा एबा थुनफावथायफोरा बैफोर मैहुर खालामनायनिफ्रायसो जोनोम जाबोदों होननानैहाय ओ जों खोनानो मोनो आरो नोंथां औ औ बेबायदि बिदिनो ओ नै दानि बे सोलिफु मुगायाव दहाय नोंथाङा बुंलांदों जेरै भारत सरखारनि नेमखान्थि बायदियै माखासे जिब जुनारफोरखौ बु थारनो मोनला दंफां लाइफांफोरखौ दानफायनो मोनला बिदिनो जोंनि गामिथिंबायबो एबा जोंनि ओनसोलथिंजाय बे माने ओ आजिखालि दानि बिथिङाव माने मैहुर खालामनायखौ नुनो थांलिया आरो बेबायदिनो ओ जोंनिथिंजाय मोनसे इन्टारेस्टिं खोथा माने नों थां जेब्ला लामाफोरजों साइकेल सालायनानै थाङो एबा बाइकफोरजों साइकेल सालायनानै थाङो बे समावहाय बै नेवलायफोरा लामायाव बारसनानै होयोना नोंथां बै बारस'नाय समावहाय जेब्ला नेवलायखौ नुयो ओ गारि एबा साइकेलफोरखौ दोनथ' बै नेवलायखौ नोजोर होयो आरो नोंथां नो औ नो नोजोर होनानै बै नेवलाया बबे हाग्रायाव हाबदों ओ बबे गुदुङाव हाबदों। ओ बबेबा ओ गुदुंफोराव हाबदोंब्ला माने बै गुदुंखौहाय हाग्रा नोङाब्ला अन्थाइ जिखुनु माबा मोनसे बुस्थुजों माने बै गुदुंखौ माथुनानै गारबोयो आरो नोंथां।
औ औ नोंथां।
थुनानै गारबोनानै ओमफाय न'आवहाय फैब्रबनानै खदाल एबा सि खा बेखौ लानानै थांनानै बै नेवलायखौ जावनानै लाबोनानै एबा होसोनानै लाबोनानै न'आवहाय बिगुर खुनानै साफा खालामनानै बेबाय बिदिनो हाग्रानि जेनेखि मैगं थाइगं ओ जायखौ बुङो अन्थाइ बाजाब होननानै बुंब्ला मिथिना नोंथाङा औ अन अन्थाइ बाजाब आरो नोरसिं बिलाइ नैबेफोर बेफोरबायदि मैगं थाइगंजों जायो आरो नोंथां गोथाव गोथाव मोनो आरो। नोंथां जानो बेबायदिनो बेबायदिनो आरो जोंनि बर' हारियाव मैहुर खालाम नानै जानाया ओ सोलिबोदोंमोन आरो नोंथां। नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा नोंथां? नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नों
औ नोंथाङा आंबो गोजोननाय जासिबाय नोंथांनो औ दे अब्ला बिदिब्ला नों
दे जागोन दे नोंथां।